औ औ औ नोंथाङा ओरैनो मा खालामना दं
आं दा ओरैनो दंथ'यो आरोना
अ नोंथांनि सेराव आङो ओ मोनसे आयदानि बागै सावरायनो होननानै नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो ना औ औ बे नो जाबाय दैज्लांनि आबाद एबा मेसेंनि आबाद नोंथाङा म जोंनि आबादनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ जोंनिया दा मेसेंनि आबाद बुंनो थाङोब्ला जोंनिया मेसेङाव जोङो माइ गायखांनायनि माइ गायखांनाय समा जोबखांनायनि उनावनो माइ हाख खांनायनि उनावनो जोंनि आ दुब्लि फोथाराव जोङो ओरैनो दोनालासिनो दुब्लि फोथार फोटारखौ जोङो खनसे एवस्रांखांनायनि उनाव
औ
गोबां गोबां मानसियानो जोंनियाथ' दा बुंनो थाङोब्ला गोबां जायगायावनो दा जोंनि गामि यावनो बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो दानि जुगाव बेसर फोनायखौ नुनो मोनो आरो ना औ बेसर फोनो थाखाय जोङो गिबियावनो बेसरखौ जोङो जेनेबा बेसरनि बेगरखौ जोङो जोलैखौ जोङो जेनेबा नार सारि एबा न'आव दंब्लाथाय मोजाङानो न'निखौबो लाजायो नङाब्ला जोङो नार्सारि आरि दखान एबा गलाफोरनिफ्राय लायनानैबो फोनो हायो आरो ना हा खौ एवखनायनि उनाव फोखांनायनि उनाव जोंनिया बेसरा देरबोला साननैसो थानानै जोङो बेसराव बेसरखौ जों साननैसो जेनेबा बेसरा देरफुहांब्ला जेनेबा बिबार बारनायनि सिगां जेनेबा बिलाइ ओंखारो होनब्ला जों बे बेखौबो जोङो मैगं हिसाबै जानो हायो नङा होमबा
औ
बे बेनि उनाव जोंनिया बेसरा एसे देरबोबा जोङो बेसराव जेनेबा एसे आब- बादा मोजां जानो थाखाय बेयाव मुलै आरि बाहायो आरो ना जेरै बुंनो थाङोबा मुलि हासार बायदिसिना बाहायो आरोना
औ औ
बेनि उनाव जोंनिया बेनि उनाव जोंनिया फैलायबाय आरोबाव बेसरा जेनेबा बिबार बार- फुहांनाय समाव जेनेबा जोंनियाथ' गोबां जेरै एम्फौ एनलाफोरा जायो नङा होमबा बिबारखौ फसला गाज्रि जायिनि थाखाय जों बेयावबो जेरै जोङो स्प्रे मा स्प्रे मारिनानै जेरै जोङो दैयाव जेनेबा रासायनारि मुलै सोनानै जों बेयाव जेनेबा फसला मोजां जानायनि थाखाय बेयाव जोङो स्प्रे जों जेनेबा दैखौ सारो आरो ना दै एबा मुलैजों मिक्स खालामनानै बेनि उनाव जोंनिया जेनेबा बेसरा फिथाइ थाइबोला बेखौ जोङो फिथाइ थायखांनाय- नि उनाव साननैसो थानानै जेनेबा फिथाइआ राजोबब्ला जेनेबा गोरान जायोब्ला बेखौ खौ जोङो फुयो आरोना हाजिरा बा टिका लानानै हाजिरा बा टिका ला- खांनानै फुखांनायनि उनाव जोंना फोथारनिफ्राय बेसरखौ लाना फैनानै जेनेबा बेसर नाग्रा दानियाथ' जेनेबा आगोलनि रखम मोसौ मैसो आरो आथिंफोर जों नालिया नालाय दानिया मेचिन लिंहरो आरो ना जेनेबा मेचिन जोंना दानि जेनेबा जोङो मेसिनखौ लिंहरनानै मेचिनाव बेसरखौ नायो बेसरखौ नाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ जोङो थावहाव फेरेदो आरो ना
औ औ नंगौ
जोङो थावखौ जेनेबा बेफोर जोंनि न'नि नो नालाय जों बेखौ न'आव जेरै मै- गं ओंख्रि संनायफोराव गोबाङावनो बाहायो जेनेबा दानियाथ' थाव नङाब्ला जोंनिया जेबो मैगं थाइगंखौनो संजाया होनना बुंजायो नङा होमबा बेनि अनगायैबो जोङो जेरै बेफोरखौ अमबाया लाफानो जेनेबा जों जेनेबा जोंनि न'आव नांगौ बिबांनि थाव दंखायोब्ला जों बेफोरखौ फानहरनाबो रां मोननो हायो आरो ना बेनि अनगायैबो जोंनियाव जोङो बेसरनि अनगायैबो जोङो जेरै जों आलु आबाद मावनाय नुनो मोनो गोबां जायगायावनो औ आलु आबादखौ मावनो थाखायबाबो जोङो गिबियाव फोथारखौ एव- खांनानै जेनेबा जों हाखौ एसे मिजि मिजि खालामो आरोना गोबां गुन्दै गुन्दै खालामनायनि उनाव जों बेखौ जेनेबा आलु खौ जों बेनि उनाव आलुखौ जोङो हाखौ एसे एसे जेनेबा लायेन बाय लायेन जेनेबा सारि ओ लाइन लाइन बेयाव जोङो आलुखौ मोनसे सिलिरै सिरियलै जेनेबा लाइनै गायलाङो आरो ना आलुखौ आलु गायलांनायनि उनाव जोङो जेनेब्ला साननैसो थानानै जों आलुआव जेनेबा आलुखौ जोङो मोजाङै गाजा बेरनो थाखाय जेनेबा से बेनि सायाव नारा नङाबा जिगाब खोबना होनायखौ नुनो मोनो आरो ना
औ औ नंगौ
उनाव जोंनिया आलुआथ' जों आलुआवबो जोङो गोबां मुलै बाहायो आलुआव मोजां जानो थाखाय बेनि उनाव जोङो आलुआ जेनेबा देरबोला जेनेबा राखांब्ला बेनि बिलाइआ थैलाङो आरोना बिलाइया थैब्ला जों जेनेबा मिथिगो आलुआ जोंनिया बुरजा बुरजानाय सम फैबाय होननानै जों मिनथियो आरोना बेनि उनाव जों आलुखौ फानना आलुखौ दिहुननानै बाजारफोराव फानहरनानैबो गोबां रां मोननो हायो उम आलु खौ फाननानैबो गोबां रां मोनो आलुआबोथ' दानिया जों आलुजोंबो गोबां बुस्थु बानायनो हायो जेरै जोंनिया आलुजोंनो सिपस बानायो बेनि अनगायैबो गोबां जेनेबा जोङो मैगं थाइगं संनायफोरावबो होयो जेरै आलुआथ' आलुवआ खम दानिया बुंनो थाङोब्ला जोबोद गोरलैयैनो मोननाय आरोना आलुवआ जोंनिया उम दा जेनेबा जोङो आंथ' मेसें बोथोरनि आबादनि बागै फोरमायबाय नोंथाङा दा दैज्लां बोथोरनि आबादनि बागै एसे फोरमायलाय
औ औ हागोन नोंथां ओ दैज्लां बोथोरनि आबाद होनोबा जों गुबैयै माइ आबादखौ मावनाय जायो मा बे मानो होनोबा बे माइ माइ आबादनिफ्राय जो एबा माइनिफ्राय जोङो जोंनि गुबै जाग्रा मु जामु बेखौ एबा जामु ओंखाम बेखौ जों मोननाय जायो आरोना बेनि थाखाय खायनो जोङो माइ आबादखौ ओ मावनाय जायोबा जोंनि गु दैज्लां बोथोरनि गुबै आबाद आबादानो जाबाय माइ आबाद बे माइ आबादखौ मारै बानायो होनोबा जेरै ओ जों गुबैयावनो
औ
ओ माइज्लि बे माइज्लिखौ जोङो बुथुमनानै लाग्रोनांगौ आरो आरोना बे माइजलिखौ जोङो दानि जु ओ दा ओ माइजलिखौ जोङो न'निनो न'आवनो बानायनाय जेरै ओ बोसोरसे सिगां जा गायनाय माइ बेखौनो जोङो मोजाङै माबानानै बोन दोनथुमनाय जायो नङाब्ला जोङो दानि जुगाव थ' गोबां नार्सारि एबा जेरै एग्रिकालसारेल माबा फोराव ओ मा होनो मावख'फोराव जोङो मोननाय जायो आरो ना बेनि उनाव बे माइलिखौ जे- ब्ला जों बुथुमखांनायनि उनाव बे माइलिखौ जोङो ओ बस्था एबा जायखिजाया माबाफोराव जो बेसाद माबाफोराव जोङो ओ सोनानै दै दै सिङाव नैबा से एबा से से दान से दिननि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरोना बे सोम- ओ सोमनानै दोनखांनायनि उनाव जोङो बे माइ माइज्लिखौ ओ मोनसे मोजां जागायाव एबा न' सिंफोराव माहोनो बोखांनानै ओ बस्थानिफ्राय बख'नानै दोननाय जायो आरोना बे बख'नायाव जोङो ओ थालिद एबा थास'नि बिलाइफोरदों खोबनानै दोननाय जायो आरोना जाहाथे बेयाव ओ गु बिदुं मोननानै बेयाव गाजा एबा फेंखा अरो र एबा रज'यो बेनि उनाव जेब्ला बे फें- खाया अरो अरनायाव जों गुबुन फारसेथि ओ बे खोथियाखौ फोनो थाखाय जोंनो दुब्लि फोथार नांगौ दु बे खोथियाखौ जों ओ खोथियाखौ जोङो एबा माइलिखौ जोङो दुब्लि फोथाराव फोयो नालाय बे दुब्लि फोथाराव फोनो थाखाय थाखाय जोङो गिबियावनो बेयाव फैनो थाखाय जोङो गुरै जायगा नांगौ बे गुरै जायगाखौ जोङो गिबियावनो मोसौ एबा ट्रेक्टरजों एवगोरनानै लानाय जायो आरोना बे जे- ब्ला ट्रेक्टरजों सोरबाया खननै एबा खनथाम एवनानै लायो आरोना जेब्लायसिम बे फोथारा दुब्लि फोथारा मिहि एबा गुरै जायागौमानि जों बे थुब्लि फोथारखौ एवनाय जायो आरो ना बे दुब्लि फोथारखौ एवखां जेब्ला बे एवखांनायनि उनाव जेब्ला बे गुरै जायो गुरै जानायनि उनाव जोङो जा ओ माइज्लि बोखांनानै जा फेंखा हरनाय बेखौ जों बेयाव सारनानै होनाय जायो आरोना एबा फोना होनाय जायो बे फोना होखांनायनि उनाव ओ बेयाव जों गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो बे जेरै दैनि एबा बे जाहाथे बे मा होनो खोथियाखौ माबानो हायै रखम ओ खहा खालामनो हायै रखम जोङो बेयाव गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो जेरै ओ एमफौ एम्फौ जोंनि खोथियाफोर नुनो मोनोदि एम्फौ आरि अरस'नाय बेफोरबायदिखौ नुबोदों आरोना बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो ओ बेयाव गोबां मुलि बाहु बाहायनाय जायो आरोना लोगोसेनो बेयाव जोङो हासा हासार आरिनिबो बाहायनाय बाहायनो गोनां जायो मानो होनोबा ओ खायफा खायफा खोथियाया थाबनो जौआ बे जौनाय जौयैनि जौयैनि जाहोनाव जोङो गोबां नेनो गोबां गोबाव समनि थाखाय खोथियाखौ जौ जौनायसिम नेनो गोनां जायो आरोना बेनि थाखाय बेखायनो आथिखालाव आबादारिफोरा गोबां रोखोमनि हासार उनाव सारनानै एबा गोबोरखि खि न'वावनो बानायायनाय गोबोर हासारफोरखौ सारनानै जोङो थाब थाबनो फोजौनाय एबा देरहोनायखौ नुयो आरोना जेब्ला बे खोथिया देरो देरो अब्ला जोङो बे खोथियाखौ फुयो आरोना फुनानै ओ जोङो दुब्लि फोथाराव गायो आरोना बे गायनायनि ओ माबायानो जाहैबाय जेरै जों गिबियावनो बे जाय खोथियाखौ जाय जागायाव दुब्लि फोथाराव गायगोन बे दुब्लि फोथारखौ जों गिबियाव ओ एवग्रोनानै लानांगौ आरोना जेरै जोङो गिबि खेब एवनायखौ जेरै जोङो खारायनाय बुङो नैथि खेब एवनायखौ जोङो खामार होनाय बुङो आरो थामथि खेब एवनायखौ जोङो जेरै फोमोननाय बुङो आरोना जेब्ला बे खोथि ओ दुब्लि फोथारा मोनो बे मोननायनि उनाव जोङो बे माइखौ ओ आइजोफोरखौ लिंनानै गायनाय जायो आरो नाय एबा बे दुब्लि फोथारखौ जोङो मोसौ एबा मा होनो दानि जुगावथ' गोबां जों बांसिन सुबुङानो ट्रेक्टर जो एवो मानो होनोब्ला आथिखालनि सुबुंफोरा समनि आंखाल बेनि थाखायनो थाब थाब ओ स समावनो खारग'नायनि र बायदि दानि जुग बांसिन सुबुंफोरानो ट्रेक्टर जो एवो आरोना ना ट्रेक्टर एवखांनानै जेब्ला हाया मोनो मोननायाव जोङो ओ गोबां गामिनि आइजोफोरखौ लानानै सावरि बादारि एबा हाजिरा लानानै जों गायहैयो आरोना गायखांनायनि उनाव जोङो बेयाव आरो गोबां जोथोन लाखिनो गोनां जायो जेरै ओ गुबै जोथोन लाखिनायानो जाबाय बे दै
औ
माइखौ देरहो जौगा देरहोनो एबा मोजां जाहोनो थाखाय जोंनो दैनि जोबद गोनांथार जायो आरोना बे दैखौ जों जोथोन लाखिबाय थानांगौ लोगोसेनो बेयाव ओ हासार आरि उनु सारनांगौबो गोनां जायो आरोना बे माइखौ जौहोनो थाखाय लोगोसेनो बेयाव जोङो माइ द्लि माइनि दुब्लि फोथाराव जों गोबां हाग्रा रजुनाय नु नुनो मोनो आरो ना बे हाग्रा रजुनाया माइनि देरनायखौ होब थायो आरोना बे होबथानायनि थाखाय थाखायनो जोङो बे हाग्राफोरखौ जों फोसाबनो गोनां जायो आरोना मानो होनोबा फोसाबोबा बे माइआ मोजां जाया आरो फोसाबखांनायनि उनाव बेयाव जोङो गोबां हासारबो सारो एबा बेयाव एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो माइनि बेलाइखौ जानायखौ नुयो आरोना जानायखौ होबथानो थाखाय जोङो जेरै माबाफोराव जेरै नार्सारिफोराव मोननाय नुनायफोरखौ रासायनायारि मुलिफोरखौ जों बाहायनाय जायो आरोना बारायखांनायनि उनाव जेब्ला बे माइआ बिबाराव लायो बे बिबार लानायाव जोङो जाहाथे सिखिरि एबा गुमाफोरा जाहाथे बिनि बिदिखौ सोबिबायसा जों बेयाव गोबां रोखोमनि मुलि बाहायो जाहाथे बे फिथाइखौ जेबो बिसोरो खहा खालामनो बसा लोगोसे जेब्ला बे माइआ रानानै मोनो अब्ला जों बे रानाय माइखौ जोङो गोबाङानो जों सुबुंफोरानो हायो एबा गामिनि हौवा मानसिफोरा लोगो नांनानै हायो आरोना जमानो नङाबा दानि जुगाव आ आथिखालावथ' मेसिनारि बुस्थु ओंखारबाय जा ओंखारबाय जाहाथे गोबां सुबुंफोरानो मेचनजोंबो हानायखौ जों नुनो मोनो आरोना
उम नंगौ
जेरै जेब्ला सुबुंफोरा हानानै सायो अब्ला बेयाव जों मुथिसरो बे मुथि सरखांनायनि उनाव सा बे माइखौ फोराननानै फोर नानै जोंङो दांग्रि सरनानै न'आव लाबोनाय जायो आरोना बे न'आव लाबोनानै दांग्रि फोरखौ जोङो न' लाखांनायनि उनाव जोङो बे माइखौ नानाय जायो आरो ना मारा लानाय जायो बे मारा नानायखौ जोङो ट्रेक्टर एबा मोसौजों लानाय जायो आरो ना दे होमबा न नोंथां जोंना समावबोथ' जोबबाय दे औ